औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथांङाबो खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ।
अ नोंथां ओ मोना मोना मोना। गाहाम हामलायथिखौ ओ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ।
औ नोंथां जोङो ओ बरनि माहोनो ओ दोरोंङारि जि जानाय लोंनाय बे जा थानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायलायदोनि नामा?
औ जायो नोंथां औ
औ दा बरनि दोरोंङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ गोदोनिफ्रायनो बर बरआ मोनसे ट्राइबेल हारि नालाय ट्राइबेल फोर मोनसे माने सेपारेटलि एक्सट्रा माने जाग्रा लोंग्रा दंखाजोबो आरो माने। गावनिनो सोरजिनाय माखासे जाग्रा लोंग्रा दंखाजोबो बे जाग्रा लोंग्राफोरनि गेजेराव औ ओ दा बरफ्रोथ सिगांनिफ्रायनो मा होनो ओ अमा अमा। थ जोङो जानो थाखायनो माने मोनफ्रोमबो नखरफ्रानो गंफ्रोमबो नखरफ्रानो मासे मासे बा सोरबाया कमारसियेल भाबै गोबां बिबांनि माने अमा फार्मफोर खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ औ अमा बेदराबो बरनिनो मोनसे जाग्रा थिग बेबायदिनो जोंनिया साम साम होन अनला होन दा बेफोरबायदि ओ, ओ मैगं माने ओंख्रिफोरखौ माने गुबुन जाथिफ्रा माने जानो रोंङामोन। आरोना सिगांनिफ्रायनो दा गांजेमा गांजेमा बाथोन गांजेमा बाथोन जों जायोबा जोङो हालबारियाव मा जायो माने खामानि मावनो। लायो आरोना। एकदम मोदोमफ्रुलायनाय माने फुंङाव गांजेमा बाथोन मोजायोब्ला बिदिनो नाफाम नाफामफ्राबो बर'निनो मोनसे जाग्रा दोरोङारि जाग्रा, जाय जाग्रा फोरखौ माने गुबुन जाथिफोरा माने सिगाङाव जाफेरानोमोन आरो ना दा बर'नि बे बेैफोरबायदि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा। माने बेलेगफ्राबो जानो मोनदावनानै माने जाग्रा जालां जोबबाय आरो माने बर'नि जाग्राफ्रासो गोथावसिन होननानै बुंग्रा जालांबाय नङा होमबा? ओ औ दा जोंनियाव अनला होननानै बुङो अनदलाखौबो जाब्बा जुब्बा मानसिफ्रा संनो रोङा नालाय नङा नङाना। दा अनलाखौ मा जायो संनायाव माखासे स्किलफोरनि गोनांथि जायोना। दा जोङो अनला संनो होननानै बुनांगौ सिगाङावनो मा जायो अन गुन्दै अन गुन्दैखौ लाग्रोनो नांगौ जायो सिगांङावनो जोंङो माइरं लाग्रोनो नांगोन ना, माइरंखौ जोङो अन गुन्दै खालामना लानांगोन थिग बे अनलाखौ माजों जा नो हायो जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि जायोबाथ' बहुद मिलौ हाबलायो, नङा होमबा? ना औवा मेवाय औवा मेवाइखौ जोङो गोरलै औवाखौ लाना फैनानै बेखौ माने बिनि बिखंफोरखौ गैया खालामनांगोन दा गैया खालामखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेनि सिंनि बाहागोफोरखौ माने मिजि मिजि हानांगोन नङा होमबा? बेखौ हाखांनायनि उनाव जोङो अनलायाव बेदर होनोबा माने बेदरफोरखौ जोङो दाउ होगोन ना ना बेलेग बेदर होगोन दा बेफोरखौ जोङो। ओ गोदाखांनायनि उनाव बेखौ माने एसे एवथ्रबनानै लाग्रोलायनांगौ जाहैयो दा जेब्ला बे अन गुन्दै अन गुन्दैखौ माने दै गुदुङाव दै गुदुङाव माने होनानै बेखौ ओ मोजाङै माने एरना होयोब्लासो माने ओ बेयो अनलानि महर मोनगोन आरो नङाबाथ बे अनलाया मा जाहैगोन ओ एकदम गथा गथा फिथर जालाबायगोन आरो नङा होमबा? दा जाय गथा गथा फिथर जायोब्ला बियो माने जानायाव मोजां जाहैयो बेनि था खायनो मा अनला ओंख्रि संब्ला एसे माने ओ एलार्ट जानांगौ आरो माने अनला ओंख्रि संनायनि स्किलाबो बहुत ओ गिदिर स्किल मोनसे दा थिग बेबायदिनो जोङो साम' ओंख्रिबो जायो नङा होमबा?
औ औ
साम' साम'खौथ' गुबुन जाथिफ्रा जायामोन खोमा सिगाङाव आंनि मिथिनायाव माने दा दासो साम' ओंख्रैखौ माने हटेल हटेलफोराव हटेलफोराव होनाय जायोमोन नालाय दा हटेलफोरावथ' माने जोंनि बिजनेसनि थाखायनो बानायनाय जाखायो नालाय हटेलाव गासिबो मानसिफ्रा हाबो। ओ ओंख्रिफोरखौ बेव हाय ओ नुनो मोननाय जायो बियो मा ओंख्रि होननानै सोंबाय बा ओ बेखौ टेस्ट खालामबाय टेस्ट खालामनायाव गोथाव मोनजाबाय माने बिसोरबो बेखो जाग्रा जालांबाय आरो नङा होमबा दा साम' ओंख्रै साम'खौथ' जोङो मा खालामो फार्स्टावनो ओ जोङो साम'नि महरफोरखौ मोननै रोखोमै मोननाय जायो जों जाग्रा साम'फोरखौ माने मोनसेया थुमफ्रु साम' आरो मोनसे गोलाव साम' नङा होमबा? उम बे गोलाव साम'खौ जोङो औ साम' साम' गुसुं साम' गोलावखौ जोङो माबायाव मा होनो दैमानिफ्राय लानानै फैनाय जायो माने ओ स्पेसियेलि साम'फोरखौ जोङो दैमायावनो मोननाय जायो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ ओम जाग्राफोरखौ मुवाफोरखौनो जोङो लाबोनानै बेखौनो जोंनि जाग्रा आदार बाहायो आरो बानायो माने दा साम'खौ जोङो मेगननि थाखायबो एसे मोजां भिटामिन ए थायो होननानै साम'नो ओ साम'खौ साम'नाव भिटामिन ए थायो होननानै जोङो मिथियो माने बेखायनो मेगननि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो साम' ओंख्रिखौ। साम' बेदरखौ दा दैमानिफ्राय खनना लाबोनानै जायो बेखौ सानसेसो माने मोनसे ओ आइजेङाव दोननानै माने बेखौ खिगार होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ मा खालामो साम'नि ओ माखासे बाहागोखौ गारनाय जायो आरोना दाननानै। दा बेखौ दाननानै गारनानै जोङो बेनि सायाव थानाय मैलाफोरखौ बिराद मोजाङै सुख'ना नै सो माने जोङो बेखौ ओंख्रै महरै माने संनो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरोना। दा साम'जों सबाइ ओमफ्राय एबा साम'आव माखासे मालाबा मालाबा जोगोनारफोरबो होयो माने जेजोंखि सङा मानो साम' ओंख्रिया बिराद मिलौ हाबो आरो नङा होमबा? उम साम' ओंख्रि सोबनो बिराद गोथाव मोनो थिग बिदिनो साम' ओ होननानै बुङो बे साम' कहेखौथ' जोङो बिनि बेदरखौ बहननानैसो माने मालाबा मालाबा जोगोनार जों जायोबा फोरजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा। औ दा बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्राफोरा सिगां समावथ' जोङो साम' ओंख्रि साम' जाग्रा माबा जाग्रा खांख्राय जाग्रा बेफोरबायदि जाग्रा होननानै बर'फोरखौ बासियोमोन नङा होमबा?
औ औ
जाथिफ्राथ' मुगैयोमोन बर'फोरखौ बेबायदि जाग्रा होननानै बाट बर'आनो बैफोर बुस्थुफोरखौ जायो दा ओमफ्राय गुबुन जाथिफ्रा अ माथो गोथाव बुस्थुफ्रा माने जाग्रा बर'फोरनि जाग्राफोराथ' बहुत गोथाव गोथाव भिटामिन गोनां भिटामिन गोनां गोजा माथो होननानै माने गावसोरसो अनसायलांबाय आरो माने। गावसोरनिसो खाजा खालामहैनो नागिरबाय माने
औ औ
सिगाङावथ' अमा बेदरखौबोथ' सिगां बेलेगफोरा जायामोन ना?
औ जायामोन बांसिनानो
नाथाय आथिखालाव मा जाखो बेलेग मानसिफ्रासो माने अमा बेदरखौनो जोंनिखा जोंनि माबा ओंख्रि होननानै बुंग्रा जाबाय जोंनि बेदर ना
औ औ औ
बेबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा बिदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्राफ्रा माने नेसनेल लेभेलावबो माने जायगा मोनहैनो हाबाय आरो माने गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो मान बर'फोरनि जाग्रा लोंग्राफोर खौ माने अनसायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाहैबाय। नोंथाङा बर'नि एसे एसे फोरमायना होदो नामा मा मा मिथिगौ बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रानि सोमोन्दै।
औ। बर'नि दा दोरोङारि जाग्रा होननानै बुङोबा जों सौराय बेफोरखौबो बुंनो हाबाय सौराइखौ बोरै बानायो आरो सौराइखौ बबे बबे समाव जायो जों सौराइखौ बैसागु समाव जायो।
औ।
सौराइखौ जों माने गिबियाव ओ माइब्रा माइरं माइब्रा माइरंखौ गिबियाव सोमग्रो सोमग्रोनानै लानाय जाबाय हरसे सोमना दोनबाय अखानायै बोखांनानै बिनि दैखौ सरग' होनो थाखाय संग्राय बा खेरखा बेफोराव हालां गायै दोनबाय दैखौ गसोर होनो थाखाय। ओ बेनि उनाव जों सौरायाया जेला दैया रानो अब्ला सारायाव बेखौ एवनाय जायो।
ओम।
एवनानै जेला एसे मोनफ्राम जायो अब्ला बेखौ उवालाव देनाय जायो आरो
औ।
बेबायदिनो जों गोदो गोदो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागु समाव माने बर'फ्रा खाम जा माने बर'नि दोरोङारि जामुं सौराइ बेफोरखौ जानाय जायो। आरो दोरोङारि जानाय होमबा जोंना नारजि थाहैबाय बर'नि
औ नारजि थाबाय औ ओम
नारजिखौ बोरै संनाय जायो होमबा जोंना नारजिखौ गुबै जों फाथो गोखा होनोना नोंथाङा मोनथिखायो खोमा ना अ बिनि बिलाइ खौ जों औ बि बिनि बिलाइखौ जों माने फोरानग्रोनानाय जायोना गिबियावनो
ओं
जेला औ रानो जिनला जेला रानो अब्ला माने बिनि बिलाइखौ माने फार्स्ट टाइम आरो माने सोमग्रोना दोननाय जायो हरसेफोर सोमनाय जायो आरो
ओम
बेखौ बोखांनानै बेखौ मोजां सुग्रोनाय जायो आरो बिदिनो जों बेखौ माने खा नारजिखौ खारैजोंबो संनाय जायो ओरैनो नार्जि दोलो होनो इखौ ओरैनो आरो जोंना बुंनाया जाबाय मा होनो अमा बेदर जा बिनि मेजेमजों सङो
ओम
आरो दोरोङारि लोंनाय होननाय मा जानाय लोंनाय माने लोंनाय होनबाथाय जोंना बर'नि जि लोंग्रा मुवा माने जौआव थांबाय जौखौ बोरै बानायो बे फोरखौ जोंना माने जौआ गोबां रोखोमनि दंना माइब्रानि दं माथानि दं माथानिबाबो ओ जोंना गिसि थाबाय आरो जौ गोरान थाबाय मोननै रोखोमनि माइब्रानियाथ' गोबां मिलौलायोना नोंथां माइब्रानिया लोंनोबो मोजां औ औ
ओं
दा नोंथाङा माइब्रानि जौखौ बोरै बानाय बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ माइब्रानि जौखौथ' ओ माथानि जौ एखेयानो बानायो बायदि आं ओ सानो माने माइब्रानि जौ होनोबाथ' जोंङो सिगाङावनो माइब्रा माइरंखौ नांगोन सोंदो ओ माइब्रा माइरंखौ सोरबाया सेरबानि सङो सोरबाया दस केजिनि संङो माने बेबो माने बिनि अेड हिसाबैसो जाहैयो आरो माने ओ माइब्रा खौ संनानै लाबाय जेनेबा माइ ओंखाम बायदि संनानै लाबाय ओंखाम बायदि संनानै लाखांनायनि उनाव बेयावहाय मा होनो एमाव फुननाय जायो माने एमावखौ ओ सेरबायाव बेसेबां एमाव फुनांगोन बिनि मोनसे जखा थाखायो माने बानायग्राफोरनियाव दा बे खौ फोननानानै माने ओ माने एमावखौ फुनखांनायनि उनाव बेखौ माने ओ माबायाव मा होनो ओ उम मा थास' बिलाइ गुवार गुवार थास' बिलाय दंङोना बेवहाय नंङाबा सोरबाया ओ प्लास्टिकआव दोननानै माने गोबाव दोनहाबो आरो माने बेबायदिनो मास मोननै मोनथामसो नानै माने थौआव हायखांनानै नै बेखौ माने बिनि ओ माइब्रानि जौखौ बिदैखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो सोरबाया बोसो नै बोसोरथाम गाम दोनलायलाङो माने माइब्रानि जौ बिदैखौ माने जो सिबांनो गोबाव जायो दोनो बेसेबांनो बिनि ओ बिदैया गोसासिन जाहैयो दे नोंथां जोंङो सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा
औ जायो दे नोंथां औ
गोजोननाय थाबाय दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां